औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथांखो आङो माने मोनसे ओ माने टपिकनि सायाव रायलायनो होननानै नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां
औ दे बुंनायसाय
औ माने जोङो भारत हादरनि सायाव एसे सावरायनो माने अ साननानै आं नोंथांखौ कल खालामदों नोंथाङा सम हानो हैयोनो हायोब्ला माने जों रायलायनोसैमोन आरो
अ हागोन नोंथां हागोन
औ दा गिबियाव भारत हादरनि सोमोन्दै नोंथांखौनो आङो गिबियै बुंग्रोनो हो माने खावलायहरनाय जाबाय माने एसे फोरमायग्रोदो नोंथांआनो
अ औ जागोन दे नोंथां जोंना ओरैनो भारत हादरनि ओ हिसट्रिनि बागै एसे बुंग्रोनोसै आं गिबियावहाय जोंना भारत हादरा गोदो माने गोदो गोदाय माने ओ भारत हादराव जोंना गोदो गोदाय राजा रानिनि खुंथाइजों माने ओ दोंमोन गोबां दाब दाब जायगायाव गोबां गुबुन गुबुन ओ राजा रानिफोर दंमोन। माने गोबां जायगाफोराव माने ओ राजा रानिफ्रासो माने ओ फोरजाफोरखौ खुंदोंमोन ओ जोंना गोदो गोदाय माने ओ राजा रानि फोर बुंनो थाङोब्ला गिबियाव जोंना ओ गोबां सुल्तानफोर दङ जेरै- दिल्ली सुलतानफोर दिल्ली सुल्तानावनो जोंना मोनबा जातिनि सुलतानफोर दङ बेलेग बेलेग रोखोमनि ओ बिनिफ्रायनो फैयै फैयै जोंना माखासे राजा रानिफोरनि खुंथाया ओ जोबस्रांबोदों आरो बिदिनो जोंना भारत हादरनि राजा रानिफोरा ओ मेइनलि जोबस्रांदों होननानै बुंनो थाङोब्ला मुगल साम्रायजोनि उननिफ्राय जोबस्रांदों बेनि उननि फ्राय माखासे भारत भारतनि अनगायै गुबुन हादरफोरनिफ्राय फैनानै जेरै- ब्रिटिसानो होन पर्टुगिसफोरानो होन ओ इंलेण्डनियानो होन हलेण्डनियानो होन बैफोरनिफ्राय माखासे फैनानै बेफार फालांगि खालामनो फैनानै माने ओ जोंनिफ्राय ओ माखासे जोंनाव जे बेसेन गो सा ओ मुवा बेसादफोर मोनो जेरै- ओ खुन गि मस्ला जाब्रां जे ओ बायदि रोखोमनि मुवा बेस सादफोरखौ माने मोननो बैफोरखौ माने ओ गावस सोर लाना थांनानै गावसोरनिफ्राय बानायनाय सि जोम बायदि रोखोमनि ओ मुवा बेसादफोरखौ माने बेफार फालां-फालांगि खालामनो फैदोंमोन आरो माखासे गोदोनि दिनाव ओ बे फोरनि गेजेरावनो जोंना बांसिन ओ बांसिन माने ओ इस्ट इण्डिया कम्पानि होननाय मोनसे कम्पानिया माने जोंनि भारतावहाय गाग्लोबनानै ओ लाफैदोंमोन बेलेग हादोर बेलेगनिफ्राय फैनाय बो बाखि जे पुरतुगिज हलेण्ड पलेनड बैफोरनिफ्राय जोंना माने ओ-बांद्राय बिसोरखौ गा-गादबनो हानाय बायदि गोहो नुहुराखै मोन। नाथाय जोंना जेब्ला मुगलफोरा ओ-जेब्ला खुंथ सोलिगासिनो दंमोन बै समाव इस्ट इण्डियाया ओ-फैनानै। भारताव माने गावसोरनि ओ-जोंनि जे राजा रानि फोलेरफोरनि सासनफोरखौ नुनानै माने ओ-बांद्राय स्ट्रं नुवाखैमोन नालाय। बैनि थाखायनो माने बैसोरो ओ-इंलिस-इंलिस इस्ट इण्डिया कम्पानिफोरा जेख भारतखौ गादबनानै लाखिनो बा खुंथाय गावसोरनि खुंथाइखौ ओ-जाखांहोनो बा जाफुंसार होनो थाखाय। आरो गावसिनि सुबिदा बायदियै गावसोरनि हादोरावहाय जे जोंनि जेसेबां मानि ओ- धोन सम्पति दं बा जोंनि बे बेसेन गोसा मुवाफोर दं बेफोरखौ लानानै थांनो थाखाय माने ओ-सासन खालामदोंमोन। जोंना ओ-जिदाइन जौथाइनिफ्राय बा ओ-जिदाइन जौ। जौथायनिफ्रायनो जोंना मा? ओ-इंराजफोरनि बा ब्रिटिशनि खुंथाया जागायदोंमोन होननानै बुंजायो। जोंना ब्रिटिश खुंथायनिफ्रायनो जोंना जागायै जागायै माखासे गोबां बिग्रायारिफोरा जोंना सोमजिदों। बे बिग्रायारिफोरा सोमजिनायनि गेजेरावनो जोंना गिबियाव माखासे दावहाफोरबो जादों जे ब्रिटिशजों लोगोसे ब्रिटिशनि बेरेखायै जे जोंनि भारत हादरनि सुबुंफ्रा जे गादब जब जानाय बे ओ-गादब जानायनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय माखासे। ओ-जोंना सुबुंफोरा ओ-माने बिग्रायखांनानै माने जोंना जेरै गिबि दावहा हिसाबै जोंना सिपाहि बिग्रायनाय जिदाइनजौ बाजिस्नि मायथाइनि। ओ-जे सिफाय बिग्रायनाय बैनिफ्रायनो जोंना भारतआ ओ-माने ओ-गाहा गिबि जे ओ-ब्रिटिशनि बेरेखायै दावहा नांनाय बे जागायजेनदोंमोन। आरो जोंना बेनि उनावहाय ओ-बिग्रायै बिग्रायै जोंना मतमा गान्धीनि दैदेननायाव जिगुजौ ब्रैजिस्नि मायथ थाइनि नैजिबा आगष्ट खालि भारतआ उदांस्रि जादोंमोन। भारत उदांस्रि जाख खांनाय उनावहाय जोंना माखासे भारतनि संबिजिर संबिजिरफोरखो ओ- दाजादोंमोन। ओ-बे संबिजि दानायनि उनाव जोंना दा भारतखौ सालायनो थाखाय माखासे दैदेनगिरिफोरनिबो गोनांथि जादोंमोन। जायनि थाखाय जोङो मोनसे ओ-हादरखौ सालायनो हादर बेंगिरि हादरनि माखासे फिसा फिसा बिबानफोरनि माखासे ओ-बिबानगिरिफोर बैफोरखौ माने गायसनदोंमोन। बिनि उनाव जोंना ओ-फैयै फैयै बा-ओ-दासिम ओ- भारत उदांस्रि जानाया माने ओ-फैयै फैयै गोब-गोबाव सम जाबोबाय। बिनि उनाव जोंना दायो नै भारतनि जोंना ओ- जुग्राफिखौ बुंनो थाङोब्ला जोंना भारतनि जुग्राफिया जोंना गासै भारतआवहाय नैजिदाइनथा ओ-हादर आरो जोंना ओ-गुथा ओ-इउनियन टेरिटारि स्टेट महरै दङ जोंना। ओ-जोंना बयनिख्रुइबो देरसिन हा-भारतनि बयनिख्रुइबो देरसिन जायगा होननानै बुङोब्ला बुंनो थाङोब्ला जोंना राजस्थान आरो बयनिख्रुइबो फिसासिन होननानै बुंनो थाङोब्ला जोंना गवा। आरो जोंना सुबुं अनजिमा हिसाबै जोंना ओ-बुहुम नाङैनो नैथियाव जानानै दङ दा जोंना ओ-बांसिन हिसाबै। बुंनाङैनो नैथि मासियाव दङ। ओ- जेब्ला जोंना ओ नै रोजा नै नै रोजा जिसे मायथाइयाव जे सेन्जस जादोंमोन बा सुबुं अनजिमा साननायनि बिबान जादोंमोन अब्ला जोंना नैथि थाखोआव मोन ओ माने नैथि थाखोसिम मोनफैबायमोन। नाथाय जों दा बे जों बुंनानै थाङोब्ला बयनिख्रुइबो बांसिन सुबुं अनजिमा थानाय हादोर होननानै बुंनो थाङोब्ला जोंनि भारतआनो होननानै बुंनांसिगोन ओ जोंना दायो माने ओ जापानखौबो ओ बारबो बावबाय होननानै बुंनांसिगोन माने। जापानआ जे बै समाव मोनसे ओ बांसिन सुबुं अनजिमा थानाय हादोरमोन नैरोजा जि से मायथाइनि ओ सुबुं अनजिमा साननाय समावहाय। नाथाय दानि गोदान ओ जे साननो सानोब्ला जोंना मा भारत हादरानो बयनिख्रुइबो सुबुं अनजिमाया बांसिन होननानै बुंनांगोन। ओ जोंना भारत हादरनि ओ
दा नोंथां माने औ औ। ओ। माने आंबो फंनैसो नोंनो एसे फोरमायना होनोसै।
औ जागोन दे बुंलाय नोंथां दे बुं।
औ औ। ओ जेनेबा नोंथाङाथ' फास जेनिफाय माने तामाने जोंनि इंराजफोरा जोंनि भारत हादराव फैनानै माने ओ जोंनि भारत हादरखौ माने सासन खालामफैनायनिफ्राय जोंनि भारत हादराव उदांस्रि जानायसिम नोंथाङाथ' मोजाङैनो बाथ्राफोरखौ माने मोजाङै बुंलांजोबबाय
खोनादोंना नोंथाङा औ दा बेनो औ‌‌। बेनि उनाव आङो माने दा एसे माने बे जोंनि भारत हादरनि सोमोन्दैनि एसे फोरमायना होनसै आंबो।
औ जागोन दे नोंथां उम।
औ दा ओ जोंनि उदांस्रि ओ जानायसिम नोंथाङा थ' बुंखाबायानो बेनि उनाव आं दा दिनैसिम माने बुंनोसै। माने भारत हादराथ' मोन मोनसे जोंनि जुग्राफिकेलि माने गासैबो बिथिंखौनो मोननो हानाय मोनसे जोंनि ओ भारत हादरखौनो बुंनो हायो आरो। गुबुन हादरावथ' जोंहा बबेबा हादराव माने बेयाव माने थान्दाबाथाय थान्दा गोजांनायजोंनो माने बिसोरनि गोजांनायजोंनो जोबलां गोजांनायजोंनो बेफोरबायदिनो थानाङो आरो। खायसेनिया आरो गोलोमबो गो गरमबाथाय गरम गरमैनो माने एसोरनिया बिदिनो गरमैनो बारलाङो आरो। नाथाय जोंनि भारत हादरा माने मोनफ्रोम माने माबाजोंनो दाजानाय मोनसे हादोर होननानै बुंनो हायो आरो जेरैबादि जोंहा थान्दा जायगा नांगौब्ला जोंहा ओजों दङ जम्मु काशमिर। लादाख बेफोरखिथ' गोबां माने थान्दा ओन्सोल नङा होनब्ला नोंथां? दा बेफोरबायदिनो जोंहा गरम गरम जायगा नांगौबा बालाहामा नांगौब्ला जोंहा राजस्थानाव थां बेयाव मोनगोन। बेनि उनाव जोंहा लैथो नायनोब्ला लैथो नायनोब्ला जोंहा थां ओजों खोला भारताव थां। बेसेबां लैथो नायनो बेनिफ्राय जोंहा बेनि उनाव जोङो नुगोन नै जोंहा जेसे मा नायनो जोङो हाजो नायनो। हाजो नायोब्ला जोङो नै जोंनि सा सानजा भारत नर्थ इस्टकिं माने जों फैयोब्ला नुफैगोन आरो बेसेबां हाजो माबायदि रोखोमनि हाजो नोंनि नायनो गोसो एखौ नुनो हागोन बेबादिनो माने दैमा नांगौब्ला दैमा मोनगोन बेसेबां दैमा नायनो माने बिलो नायनोब्ला बिलो हाग्रामानियावथ' बुंनो नांखाया जोंनि भारत हादोरा माने हाग्रामा ओनसोलावबो माने बेसेबांबा हाग्राजों माने जोंहा ओ माने जोंहा नेसनेल पार्कआनो वाइल्ड लाइफ सेंसरियानो होन बेफोरबायदिनो गोबां माने हाग्रामाफोरजों माने ओ बुंफबनाय होननानै जोंनि भारत हादरखौ बुंनो हानांगोन आरो
आरो जोंनि भारत हादरा बेफोरबायदि गासैबो बिथिंजोंनो था फा देरजोबनाय माने मोनसे हादोर होनना नै जों बुंनो हायो आरो माने कमप्लिट मोनसे जोङो माने जोंनि हादरावनो गासैबो बिथिंखौ मोननो हानाय मोनसे हादोर होननानै जोङो जों गावखौनो माने गोग्गानानै बुंना लानो हायो आरो भारत हादरखौ दा भारत हादरा दिनैनि मुलुगाव माने गुबुन हादरफोरजों माने जोंनि भारत हादराबो माने सोलोंथाइनि बेलायानो होन माखासे गोनोखोआरि बिथिङावनो होन माने जोंनि भारत हादोराबो गुबुन हादोरजों माने ओ माने जोंनो बादायलायनाय मुलुग माने बिथिङाव सफैबाय आरो बादायलायनो हानाय बि थिङाव सफैबाय होननानै जों बुंनो हायो आरो
दा समाबो थ' गोबौ जाबाय नोंथां
औ नोंथां ओं औ खोनादो नोंथां ओं समाबो गोबाव जाबाय जों जोंनि जों जोंनि भारत हादरनि ओ बागै बुंनानै जों बुं फोजोबनो हाया जे जोंहा समनि ओ आंखाल नालाय बेनि थाखाय जोङो दा ओ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै ना नोंथां
औ औ उननि समाव माने रायलायबावसिगोन जों
ओं दे नोंथां
दे औ दे